हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ ओ रायज्लायनायखौ जागाय लांसै नामा जों दिनै
अ अ जागायदे नोंथां नोंथाङा जागायग्रोदो आइ आयदिया दं एसे
दे औ जों दा होमबा राय्लायनोसै दै संरैखा
औ औ नोंथां औ
थ' दै संरैखाथि माने जेनेबा दै नोंथाङा मिथिखागौ दै खो दैया जोंनि जिउआव बेसे गोनां आरो बुं बुंनाय जायो दि सेभेेनटि पारसेन्ट जोंनि माबाया देहाया दैजोंनो दाजानाय औ दैया माने जोंनि थाखाय जिउआरिफोरनि थाखाय लाइफांफोरनि थाखाय बुहुमनि थाखाय जोबद गोनांथि थ' दैफोरा गोबां जायगाफोरावनो मोननो हायो जेरै माने हा सानि दै आरो हा सिंनि दै जों ओरै बाहाय बोखावनो हायो हा सानि दै माने जोङो दैमा बिलो ओ लैथो आरो हा सिंनि दै होनबाथाय हा सिंनिफ्राय जोङो जि दै मोननाय जायो बेखौ बुंनाय जायो। अ दा बेदिनो दैया माने दैया माने गोबां दै दंबाबो बुहुमनि गोबां बाहागोआनो दैजों दाजानाय बाबो जोङो दैखौ माने गोबां खम दै खौनो बाहायनो थाखाय गोबां खम दै दं आरो ना बेनिनो गोबां दै जों बाहायनो हाया जेरै लैथोनि दैया गोबां संख्रि गोनां जानायनि थाखाय जोंनि जिउआरिफोर जोंनि माने जाय मोजां दैयाव थाग्राफोर बेनि थाखाय बाहायजाथाव नङा मानसिफोरनि थाखायबो लोंजाथाव नङा आरो बिदि मोजां दैयाव थाग्राफोराबो जेनेबा संख्रि गोनां दैयाव थानो हाया नाफोराबो जिफोराबो थ' जोङो दैया जोबोर खम जालांबाय जों दा दैखौ संरैखा बिदि खालामनांगौ आरो ना ओमफाय नोंथाङा माबा माबाफोर बुंनो नामा दैखौ बोरै संरैखा खालामनो हागोन नामा
औ नोंथां औ आं फंनैसो बुंनि माने दैया ओ माने जोबोर गोनां जानानै फैदों मानोना दैखौ गोदो जों थोंजोङै मोनोमोन माने दैखर दैमा दैसाफोरनि फ्रायनो माने जाहाथे मोजां दै मोनोमोन आरो गोग्गो दै आथिखालाव गोग्गो दैनि अनगा रिफाइनारि एबा मिेसििनफोरनि सोलायनायजों गेरै गामि ओनसोलनिफ्राय टाउन सोहोरफोराव दैखौ बायना सोलोंनो गोनां जायो आरो नोंथां माने बेनिखायनो दै संरैखा खालामनाया जोबोद गोनां होननानै सानना लानो हायो आरो मानोना दैयाव आथिखालाव गोबां दैमा दैसाफोरावबो गोदोनि बायदि नंलिया मानोना गोदो दैमा दैसाफोरखौ मोजाङै बेफोरनि दैफोरखौनो लोंनो हायोमोन आरो आथिखाल आथिखालाव बेफोराव आबाद मावनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा बायदिसिना मलै आरो गेसाव गोफोन बायदिसिना औ मुवा बेसाद गारना हरनायाव दैया गुबुंले जानायजों लोगोसे दैफोरखौ लोंबथाय जाहाथे बेराम आजार जानो हागौ बेनिखायनो आथिखालाव बेफोरनि दै खौबो लोंजालिया आरो बेनिखायनो जा हायो जोंनियाव न'खराव मोननाय दै दैखरबा लान्दो दमखलफोरनिफ्राय मोननाय दैखौनो जाहाथे मोजाङै रै रैखा खालामना दोननो हायो जाहाथे लांदाङै दोना खोब नालाय होबालासिनो बिनिफ्राय अ दैनि बेसेनखौ नायनानै जाहाथे आथिखालाव न'फोराव बिल्डिं न'फोराव जेनेबा टेप थायो नालाय बेफोर टेपफोरखौ जाहाथे दैखौ जाहाथे थांगार होआ ओरैनो माने हगार हरा रैखा खालामनानै टेपफोरखौ मोजाङै मारै दोनो जेन आरो दै दै संरैखा हिसाबै दैखौ बिदिनो रैखा खालामना लाखिनांगौ आरो नोंथां ओमफ्राय आरो बिदिनो दैफोरखौ जाहाथे नाङा फाङा बाहायगारनायनिफ्राय जाहाथे इ माने गाज्रि खामानियाव जेनेबा ओइ बाथरुम खालामनायफोराव जाहाथे बेफोराव दैखौ जानला मला थांगार होनाङा आरो बिदिनो आरो नोंथां आ नोंथाङाबो फंनैसो बुंलायदो
अ माने नोंहा दैफोरखौ जानला मानला बाहायनाङा जेनेबा नोंथाङा मिथिगौ सोहोरनि माबाफोराव जेनेबा टयलेटफोराव ना फ्लासनि टेकनिक दं त' फ्लासावना बिराद दै बा दैया मा दैया थांगारनाय जायो जोबबोद दै खहा जायो बेहाय थ' माने सिटियाव बिदि मोनसे खान्थि दङ माने इ बे जेनबा दुगैनाय दैै फोरखौ माने दुगैनायनि खारोना दुगैनाय दै फोरखो माबा ज' खालामनानै बेखौ माबा खालामबावो आरोबाव ओ मा होनो एसे ट्रिट खामनानै माने दैखौ बाहायजाथाव खालामो आरो ना। आफाया बेखौ बिदिनो फ्लास खामनायफोराव बाहायो माने दुगैनाय दैफोरा गैनायावथ' एकदम साफा फ्रेस दै नांगौ जायो। बेवहाय जोङो इदि सो आरोबाव रिसाइकोल खालामनाय दैखो बाहायजाया ओ रिसाइकोल खालामनाय दैफोरखौ बिदिनो गोबां माने टेकनिक फोर दङ इदिनो उम मोनसे जेनेबा मोन से ओनसोलनिखौ गासैनिबो न'खरनि दैखौ ज' खालामनानै मोनसे जायगायाव बिदिनो एसे माने साइन्टिफिक राहायै माने दैखो सोदांनानै आरोबाव बाहायफिनजानाय खालामो आरोना ओमफाय बिदिनो बिसोरो टयलेट फ्लस फोराव बाहायो बिदि दै रिसाइकेल खालामनाय दैफोरखो आरो जुदि माबाफोराव सोहोरफोराव आरो गोबां गार्देनफोर दंसोयो नालाय ओमफाय बेफोराव सोहोर आरो नोंथाङा मिथिगो जानां सोहोर ओनसोलनि हा सिंनि दैया गैया माने गोबां सोहोर ओन सोलावनो हा सिङाव दै गैला माने जोंनि गामि ओनसोलाव जेरै हा सिंनिफ्राय दै मोनो इदिनो गोबां ओ गिदिर गिदिर सिटिफोराव हा सिङाव दै मोननो थांला दानिया मानोना बिसोरो गोबां बाहायबोबाय आगोलनिफ्रायनो बिसोरनियाव दै मोनलाबा बिसोरो बिदिनो त' इसोरनि हायाबो बोरा जोबोर रानस्राव जायो बेनिखायनो बिसोरो गासै बिफां लाइफाङावनो हाग्राफोर हाग्राफोर रज' होनोबाबो माने दै होनांगौ जायो आरो ना।
नंगौ नोंथां।
माइ अखा गैयि बो थोराव बांसिन दै होनांगो जायो त' बिदिनो रिसाइकेल खालामनाय दैखो इसोरो गार्देनाव बो बाहायनाय जायो। बिदिनो गार्देनफोराव हाग्रा बंग्रायाव दै होनाय माने बां हा हा फोरखो धुला बाला जाहोनाय फ्राय होखारनो थाखाय हाग्राबो गायनां यो ओमफाय आरो गोबां बि फां लाइफांफोर गायो जेने बा गार्देनफोराव पार्कफोराव बेवहाय माने बिदिनो रिसाइकोल वाटारखो बाहायो आरो बिसोरो त' बेवहायबो मोनसे दै संरैखा खामनायनि मोनसे माबा जाबाय आरोना माने जाय मानसिंजों बाहायजाथाव मोजां दैख खो जोङो बिदि जानला मानला हायाव लु फिननानै वेस्ट कामालासिनो माने खहा खालामालास दिनो जोङो रिसाइकेल खालामनानै दैयाव बे हाग्रा बंग्रा ब बिफां लाइफां बिबार बिफांआव होनायफोरा माने साबसिन आरोना बे राहाया। थ' बिदिनो जों दै संरैखा खालामनो हायो रिसाइकोल बिखान्थिजों बेनिफ्राय आरो बिदिनो दैफोरखो बारा माने माबा नाङा माने जानला मानला बे बाहायनांगौ जाया आरो बाहायनाङा आरोना।
बिदिब्ला आं फंनैसो बुंलायनोसै नामा नोंथां दे जों आथिखालाव दैखौथ जानला मोनलाथ बाहायबाय नङा होमबा। बेनिखायनो बै दैैफोर खौ जाहाथे रैखा खालामनो थाखाय जोङो आथिखालाव अखा फोरनि दैखौबो जेरै हाजो ओनसोलनि सुबुंफोराथ दंखल एरि थुनो हाया नालाय। बा लांदो गैया बिसोरनिया। बांद्राय बेनिखायनो अखाफोरनि दैखौ जाहाथे ओ टेंकि लागायनानै जाहाथे बिथिङाव मोनसे पाइपनि सुबिदा खालामनानै बुथुमनो हायो बिदिनो दैमा दै दैमाफोरनि दैफोरखौबो जाहाथे मेसिननि हेफाजाबै ओ सोदांफिननानै फिल्टार खालामनानै मोजां। मोजाङै लोंनायनि राहा खालामनानै होनो हायो। जेनेबा ओम माने दैमा दैसानि बिदि दैखो लाना फैनानै मेचिननि गेजेरजों लाना फैनानै टेंकियाव लाना माबानानै फिल्टार खालामनानै जाहाथे ब्लिसिं पाउदार बेफोरबायदिखौ होनानै मोजां संरैखा खालामनानै ओ सोदांनानै फिल्टार खालामनानै जाहाथे सुबुंफोरनो रानना होनो हायो। बेनिबो मोनसे राह खालामनायखौ आथिखालाव नुनो मोनदों। बिदिनो सुबुंफोरा जेनेबा दै संरैखानि थाखाय मोजाङै दं ब थटेंकिनि अनगाय गायै दमखल दमखलफोर बाहायनाय बेनिफ्राय टेंकि बेफोरनि राहाजों मोजाङै दैखौ संरैखा खालामनानै माने गामि ओनसोलफोराव जेनेबा पाब्लिक हेल्थ बेफोरबायदि खुलिनानै सोरखाराबो दै संरैखा खालामनायनि राहाखौ लानानै आथिखालाव फरायसालि गामि ओनसोलफोराव बिदिनो दै संरैखा खालामनानै लाखिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदिनो दैखौ जों जुदि बि जोंबो सानै हयै बाहायनानै मोजाङै दैनि बेसेनखौ मिथिनानै जों दैखौ मोजाङै संरैखा खालामनो हायोबा जोंनि थाखायनो मोजां जागोन सुबुं माहारिनि थाखायनो बि गुबुन दिनै बाला हामा ओनसोल फोराव जेरै दैनि आंखाल जानानै सुबुंफोरा जोबोद गोजान जायगायावनो दैखौ बुथुमनानै लाना फैनो गोनां जायो जेनेबा आफ्रिकाफोरबायायदि जायगायावबो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानैसो बिसोरनियाव बालाहामा ओनसोलफोरनि मानसिफोरा दैखौ बुथुमनानै लाना फ गोनां जायो थिग बेबायदिनो जोंनि भारत हादरावबो औ भारत हादर भारत हादरावबो ओ राजस्थान ओनसोलनि सुबुंफोरा जेराव बालाहामानि गे गेजेरजों सोनारनाय बेनिखायनो बिसोरो दै गोबां गोजान गोजाननिफ्राय लाना फैनो गोनां जायो आरो बिदिनो आरो खायसे खायसे जायगायाव ओरैबायदि दैनि आंखाल जायो जेराव बिसोरो दैखौ माने लेवा बेन्दों बेनलाफोरनिफ्रायसो बुथुमनानै लानो गोनां जायो आरो खायसे दैया दै लेवाबो मोननाय जायो हाजो ओनसोल बा हाग्रा ओनसोलफोराव बेफोरनिफ्रायबो बुथुमनानै मानस सिफोरा दैखौ लोङो आरो सुबुं माहारिया आ जेरै आफ्रिकाफोर बायदि जायगायावनो मोनसे गोबां गिदिर गिदिर जायगा दङो फोराव जेराव लेवा दंफां लेवाफोरनिफ्रायसो आ दैखौ बुथुमनो हायो आरो नोथां बेनिफ फ्राय बिदिनो दैखौ जेनेबा खायसे खायसे जे जायगाफोराव दै मोननो थाङा बिदियाव ओ खायसे सुबुंफोरा जेनेबा दावहायाव थांनाय समावबो हासियार मि मेरितारिफोराबो भारतारि रौनिया हान्जानि बिदिनो बिसोरबो उन्दैफोरखौ जे प्लास्टिकनि गेजेरजों आ हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो जाहाथे बुथुमनानै लोंनो हायो बिनिबो राहा खालामनो हानायनि बिथांमोना रोंगौथि दङ थिग बेबायदिनो जोंबो जों सुबुं माहारियाबो बा गामि ओनसोलाव थाग्रा बा सोहोरावाग्रा सुबुंफोरा बुजानाय दैनि बेसेनखौ नायनानै आथिखालाव बथलसे दैनि बेसेनानो बेसेबां बांदों बेखौ नुना नुनानै आ जोङो दैखौ लिटार हिसाबैसो फाननाय नुयो। बेनिखायनो जों दैखौ रैखा खालामनो गोनांथि दं होननानै बुंनो हायो नोंथां
औ नंगौ
अ समाबो जाबाय नोंथां नोंथाङा मायबाफोर बुंनो दोंबावो बा बुंजागोन गैलाबा आरो दोनथ' जासिगोन खोना।
ओ जाथ'बाय दे होमबा।
दे जागोन दे नोंथां नै-नैबेसाय दे । दे उनाव फन खालामगोन ना
औ दा